मोनाबिलिनि गिबियाव नोंथांनो गाहाम हामलायनायखौ बारहरग्रोबाय।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां औ।
नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायनानै फनखौ हरनाय जादों नोंथां सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
अ। नोंथां नोंथाङाथ' ओंख्रि संनायाव जोबोद आखा जानो हागौ बेनिखायनो आंनो नोंथाङा जोंनि बर' बै दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै मा मा ओंख्रिफोरखौ जोंनि बर'फोरा गुबैयै जायो ओ बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंना बर'नि ओ जोंना बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' जोंना ओ माबा अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि। साम' सबाय बेफोरखौनो बुंनांगोन नोंथां उमफ्रा जोंहा औ। जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरावना ओ खारदै होननाय मोनसे माबाखौहाय बाहायबोदों मोनसे मुवा माने मोनसे लाव लाव मुवा आरो बिखौ बाहाय बोदों जोंना खारदै होननाय बुस्थुखौ औ जोंहा बे खारदैखौ मानिफ्राय दिहुननाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बै जोंथ' बर' फ्रा आबाद मावोना ओ सम सम जोंहा बेसर सबाय ओमफ्राय सिबिं बेफोरनि आबाद मावनाय जायो बर'फोरा। ओमफ्रायो बे खारदैखौ बेनिस बेसर खौ जेब्ला बिनि बेगरखौ दिहुनखाङो सबायखौ जेब्ला बिनि बेगरखौ दिहुनखाङो थिग बेबायदिनो सिबिंखौबो जेब्ला दिहुनखाङो होमबा जोंहा बिनि साबाखौहाय ओरैनो थानांगौ जायो बियो। ओमफाय बे समावहाय जोंहा मा खालामो बे बेसर साबा सिबिं साबा ओमफ्रायो सबाय साबा बेखौ जोंहा अरजों सावनानै होनाय जायो आरो। अरजों सावखांनायनि उनाव बियो हाथफ्ला जायो। हाथफ्ला जानायखौ दैजों लगायनानै बल खालामनानै दोननाय जायो। नङाबा ओरैनो गुन्दैयैनो बा बबेबा मोनसे जायगायाव दोननाय जायो आरो ना जेरै प्लास्टिक फ्रावबो सोनानै दोनो बा खायसे सियाव खाथबनानै दोनो खायसे बयेमाव दोनो। बेबायदि गुन्दैयैबो दोनो आरो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो जोंहा खारदैखौ मोनो खारदैखौ मारै मोनो होननानै बुङोब्ला जोंहा माबा गिबियावनो खारदै खारदैखौ बोरै बानायो होननानै बुंब्ला नोंथां जोंदि नारिखल जायोना नारेंखल जानाय समाव जोंहा मोन माबा गिबियावनो बिदैखौ दिहुनग्रोरो ना नारेंखलनिखौ बे बिदैखौ दिहुननो थाखाय जोंहा गुदुं फलंनाय जायो। ओमफ्राय जेब्ला नारेंखलनि बिदैखौ दिहुनखाङो होमब्ला नारेंखलखौ गेजेरजों जोंहा दानखावगोराय नियम दंना बर'फोरनो ओमफ्राय हाय बै ओरै गुदुं फलंनाय फारसेथिंखौहाय जोंहा बर'फ्रा मा खालामो खारदै सगारनो थाखाय माबानानै लानाय जायोना नों थां बेखौहाय दोननानै लानाय जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय सालदाउखुमै होननाय मोनसे हाग्राखौ बेवहाय बनाय जायो। जेब्ला खारै दिहुननो ओमफ्राय सोरबा सोरबा औ सोरबा सोरबा जुजायबो होनाय नुनो मोनो ओमफ्राय बिनि सायाव बै सावनानै लानाय खारदैखौ होनाय जायो बिनि उनाव दै एसे एसे लुनानै मोनसे जोंङो ओला माबा लाव लाव मुवा मोननाय जायो आरो ना बै दै एसे एसे से होनायानो मानि बै खारदैजों मिक्स जानानै मोनसे गोबाब माबानि गोबाब थावनाय गोनां मोनसे लाव लाव मुवा ओंखारो आरो बेखौनो खारदै होननानै बुंनाय जायो बेखौनो जोंङो सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेखौहाय संनाय समाव बाहायनाय जायो नोंथां।
ओं
दानिया औ जोंङो अनला ओंख्रि संनाय समावहाय खारदैखौ मोननोसै समाव होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना। जेब्ला खार खारदैखौहाय सङै सङै संनानै जेब्ला मोननोसै सम होनोमबालाय खारदैखौ होनाय जायो। खारदैखौ होनाय लोगो लोगो जोंनि अनला ओंख्रिया गोजा जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां जोंहाथ' माबाखौ जोंहा अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला अनलाजों दाउजों ओंख्रिखौनो जों बयनिफ्रायबो बांसिन एसे गोथावसिन मोननाय बा मुंदांखा ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो जाय जोंना बे दोरोङारि ओंख्रियाथ' अनला। नारजि बे ओंख्रियाथ' जोंना जि जियाथेगबो मोनबाय नङा होमबा नों
औ थांगौ औ-औ
औ औ बेनो बे ओ जोंहा बे जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोराव खारदैखौ जोंङो बांसिन बाहायबोनाय जादों आरो न औ ओमफ्रायो ओ बेनोसै नोंथां दा जोंहाथ' टाइमाबबो जानो हमबाय नोंथां।
औ
दा नोंथाङा आंनो माबाफोर एसे मोजां खौरां फोरमायदो नामा बेनि औ
औ नोंथां औ नोंथाङा आंखौ बर'फोरनि मा होनो ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायबावनो देरनानै देरनायनि थाखाय आंङो नोंथांनो फोरमायनो सानद्रोबाय आरो नोंथां ओ जोंनि बर'फोरा गुबैयै हाग्रानि मैगं ओ मैगं एबा लाइफांफोरनिफ्राय जानाय मैगंफोर गोबां दङ नोंथां। हो बेफोर मैगंफोरनिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो नोंथां। ओ गुबैयै जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरखौ बांसिन जानायखौ नुनो मोन्दों ननायागिर नागिर। जेरै हाग्रा- बंग्रायाव थानाय जेरै मा होनो खेरादाफसिनि। बिदिनो दोङो जोंगलावरि बेनिफ्राय दोङो बिदिनो। मा होनो बे सिब्र' बिदिनो दोङो अन्थाइ बाजाब बिदिनो गोबां दोङो आरो नोंथां बेफोर मैगंफोरा जाबाय गासै बेफोरो मुलि हारिनि लाइफां आरो नोंथां बेफोरखौ ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा हाग्रा बंग्रानिफ्राय नायगिरथिं नायगिरथिं लाना फैनानै संना जानायखौ नुदों आरो गोदोनि नो आरो जोंबो मोनजोदों औ बेफोर ओंफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव थानाय गोबां बेमार आजार फोरा जा जानो हायानो आरो बिनिखायनो जोंनि बर'फोरा ओ मा होनो बेफोर मैगंखौ हाग्रा- बंग्रानिफ्राय नायगिरना जायो आरो नोंथां। ओ बेफोरनि गेजेराव दोङो मेसें बोथोरावबो बिदिनो गोबां मैगंफोर दङ जेरै मानि मुनि दोङो गिदोर फिसा बिदिनो दोङो फालें, लाइ, लाफा बेफोरखौ खौ गायनाबो जायो आरो नोंथां बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरनाव फोथायनाय दोङो। जेरै मानिमुनिखौ जायोबा जोंहा उदैनि थाखाय जोबोद मोजां। फिसा गिदिरा आरो फालेंआ जाहैबाय ओ बडियाव थानाय एबा देहायाव थानाय दैफोरखौ एसे बारायो होनना बुंदों आरो। आरो मोदोमनि बिगुरफोरखौ मोजाङैनो लाखियो होननानै फोथायनाय दङ। आरो जेरै जों आङो मा बुंदों आं दहय नोंथां ओ खेरादाब फिनि बेफोरखौबो जायो आरो ओ जोंनि बर' सुबुंफ्रा आरो खिफि लेवा खिफि बेन्दों बेफोरथ' उदैनि थाखाय जोबोद मोजां नोंथां बेफोरखौ जोंनि बर' सुबुंफोराल' दायो आरो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बे जानाय नुनो मोना। बेफोर मैगङा जोबोद बेसेन गोसा जोंनि सा सानजा ओनसोलाव बांसिन मोनो बे सा ओन्सोलाव बांसिन मोनो आरो बेखायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा बे फोर मानास हाग्रा ओ बि बिदिनो सिखना जोहोलाव पार्क बिदिनो गोबां रायमना पार्क बेफोराव दङ नालाय। हाग्रामा बेफोर बे हाना लाना फैना जायो आरो नोंथा नायगिरनानै। बेफोर मैगंखौ बेफोर हाग्रामानि अनगा गुबुनाव मोननो गोब्राब आरो नोंथाङां। बेनिखायनो बेफोर ओंख्रिफोरखौ दा जोंनि बाजाराव गोबां बेसेनाव जों बायना जानो गोनां जायो। माने मोननो गोब्राब नालाय ओ बिदिनो गोबां दोङो मैगं जोंनि गेजेराव आरो मा होनो मानो जोंगलावरि जोंलावरियाथ' मा होनो- मोनसे मुलि हारिनि लाइफां बेखौ न'नि- एबा दिसि दाउजों एबा लकेल दाउजों जानाय जायो। जोबोद गो खथ जायो आरो बेयो मुलि हारिनि ला ओंख्रि नालाय बेबो ओ - बेफोरखौबो बाजारफोराव गोबां बेसेनाव फाननानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो खायफा खायफा न'खरावबो गायना लायो आरो बेखौ हाग्रानिफ्राय लाना फैनो नोंथां। बेबायदिनो आरो दंबावो जों खाबथिंना जानाय मेगंनि गेजेराव जोंनाव थास' थास' होनबाथ' बयबो फेमास जेरै, थास' थास'नि बिबार, थास'नि बिथ्राइ थास'नि ओ मा होनो आइथिं बेफोरखौ जायो आरो जोंनि बर' सुबुं आरो थास'नि खर' मानि जायो आरो फेंखा मानि जायो आरो जोंनि बर' हाग्रानि गारा र' बेफोर ओंख्रिफोरा गुबैयै जोंनि बर' सुबुंफोराल' जायो। गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बेफोरखौ जाया आर' बेफोर मैगंफोराव- गासैबो मा होनो मुलि होननानै फेदेरनाय नङा बेफोर जाबाय मिथिंगानि हासारनिफ्राय जानाय मोनफा-मोनफा मा होनो फां फांफा लाइफां बिसोरो बेफोरो जाबाय गासैबो। ओ मा होनो अर्गेनिक होननानै जोङो बुङो बेफोरखौ जाहैबा जोंहा देहायाव जेबो मा होनो फिनजाथाया जाया आरो देहायाव बेफोर जाबाय मिथिंगानि मोननाय नालाय नोंथां बेखायनो जोंनि बर सुबुंफोरनि देहाफोरा गोग्गो ओ सिकिनफोरा गोजों आर आरो बर फोरा बिराद माही आरो बेफोरो ओंख्रिफोरखौ हाग्रा बंगारनिफ्राय। नायगिरथिंना जानायनि थाखायनो आरो दंबावो थास बिथ्रियाथ नों आं बुंनो थाङोब्ला गुबै मोनसेयैबो आयुरवेदिक होननानै बुंनो हागोन बे ओंख्रि जायोब्ला सुबुंनि देहायाव थैया बाङोन आरो जेरै थास गोसोमनि बिथराइखौ जायोबा एबा बिनि बुगाखौ जायोब्ला। मानसिनि देहायाव जानाय थैया बाङोनो होननानै जोंङो फोथायनायदों आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो। जायो जोंनाव मा होनो बिफांनिफ्राय मोननाय मैगं जेरै ओ मा होनो ओ मुवानि मुग होनना बुङो जोङो। जायखौ निम होननानै बुङो जोङो बे निमनिफ्रायबो जोङो- निमखौ जायो गोथाङैबो जायो आरो गोरानैानैबो नाजों। गोरानखौ रुदुमनानैबो जायो आरो नाफोरजों आरो दंबावो बेबायदिनो। मा होनो बे गोखै लाइफाङा मामोन बेबो ननिमु बायदि मा होनोमोन नोंथां। बैसागो बोथोराव जायो बेखौ ओ सिंगगिरि नङा नोंथां ओ-बे दंफांखौ हाजोआवसो मोनो आर दौस्रेम ना मा होनो औ दौस्रेमफोरखौबो जायो। औ लाफा सायखबो नों नोंथां। बे लाफा सायबो जायो नोंथां बेफोरबो जाबाय जोंनि बरनि मोनफा मोन फा हाग्रानिफ्राय नायगिर लाना फैनानै जानाय मोनसै आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि बर सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि बि मैगंफोरखौ जायो आरो मैगं जायो गासैबो मनि हारिनि अब्ला नों नोंथां समाबोथ जानानै फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां उनाव रायलायफिनसिगोन नोंथां औ औ।